हेल'
औ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनागासिनो नोंथां
औ नोंथांखौ फन हरनायनायनि जाहोनानो जाहैबाय औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ
औ बिदिब्ला नोंथां माने नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै माने एसे फोरमायना होनो हागोन ना‌? औ आरो औ औ
ओ दावबायनाय होननानै बुंङोब्लाथ' जोंना
औ
जेरै ओ गोजान माने गोजान जायगाफोराव माने गोबां दावबायायदिनायखौ जोंङो नुनो मोनो नोंथां ओ बिदिनो जोंना जोंनि सुबुंफोरा एबा जों दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो ओ जेरै- जोंना दावबायनो थांङोब्ला गोसोआव माबाफोर दुखु दंब्लाबो
औ नों
बिदिनो दुखु-दाहा दंब्लाबो जोङो बावगारनो हायो आरो नोंथां ओ जेरैहाय जोंना ओम दावबायनायावहाय माने जोंङो बिदिनो गोबां नुफेर मोनो सावगारि नुनो मोनो मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ सावगारिफोरखौ माने जोंङो आलदा-आलदा नुनो मोनो आरो नोंथां औ ओ बिदिनो माने जोंङो ओ मोनथिनो मोनो खौरांफोरखौबो मिथिनाय जायो आरो बिदिनो ओ गोबां ओ रायज्लायफेरनो मोनै रावखौबो जोंङो रायज्लायनो मोननाय जायो ओ जेरैहाय जोंनि ओ बर' सुबुंफोराहाय आथिखालाव ओ गोबां गो जान गोजान जायगाफोराव दावबायनो थांङो आरो माने खाथि खाले दावबायनायाव दावबायनायनि अनगायैबो गोबां बिदिनो गोजान-गोजान जायगा बिदिनो थाइलेण्ड' डुबाइ बम्बाइ बेफोराव माने गोबां गोजान-गोजान जायगा फोराव माने ओ दावबायदिंनो थांङो आरो नोंथां बिसोर माने ओ दावबायदिनो थांङोब्ला ओ बैफोरनि जायगायाव माने बिदिनो ओ माबायदि थासारि सोलिबाय दं एबा माबायदि बिसोरनि गाननाय- जोमनाय बिसोरनि जानाय-लोंनाय बेफोरखौ माने जोंङो मोनथिनो मोनो आरो नों औ जोङो माने ओ न' सिंआव थाबाय थायोब्ला माने जोङो बेफोरखौ मोनथिहैनाय नङामोन एबा जोंङो दावबायनो थाङाबा ओ जों बेफोरखौ माने नुहैनाय नंङामोन आरो नोंथां ओ बिनिखायनो ओ जोंङो दावबायनो थांङोब्ला माने ओ नि ओ गोसोआ माने ओरैबायदि हांखुर जायो मानो होननानै बुंङोब्ला जोंङो बै दावबायनाय जायगासिम माब्ला मोनहैगोन जोंङो बै जायगासिम माब्ला मोनहैनानै बिदिनो ओ जायगाफोरखौ नुहैगोन माने जोङो गोबां माने उसु खुथु उसु-खुथु आरो जोंनि गोसाआहाय औ जेब्ला जों बै जागायाव मोनहैगोन अब्ला जों जों नुगोन बिसोरनि ओ समायना मिथिंगायारि सावगारि बिसोरनि ओ गाननाय-जोमनाय जों नुनो मोनगोन आरो लासै लासैनो बिसोरनि ओ गासै माने बिसोर माबायदि जायो माबायदि था हायै जों गासैखौबो मोने लासै लासै मोन्थिनाय मोन्थियो आरो नोंथां जेरै जोङो बेफोरबायदि गोजान जायगाफोराव हान्थिनो थाङोब्ला जोङो
औ
हरनै एबा हरथाम गाहाम माने बेफोरबायदि ओ थानानै बेरायनांगौ जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना गोबां ओ गोजान गोजानावबो बेरायनो थांनायाव जोंङो जेरै- फ्लाइटफोर जोंङो एबा ट्रेनफोरजों दावबायनो थांनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो आरो जोंना ओ गोबां बेफोरबायदि गोजान-गोजान जायगाफोराव दावबायनो थांनायनि अनगायैबो खाथि खालाबो जोंना दावबायनाय जायगाया गोबां दंङ दाव बायनो रोंङोब्ला आरो बेफोरबायदि एसेबां गोजा जानफोराव माने ओ दावबायनो थांलांनायनि थांनायनि माने एसेबां गोनां थि गैया मानो होन्नानै बुंङोब्ला जों मबेलजोंबो गोबां नुंखारभनो मोनो नङा होमला नोंथां औ बिदिनो जोंना एसे एसेबां गोजान थाइलेण्ड दुुबायफोरखौथ' जों मबेलावनो सारच खालामना नायबा गोबां नुनो मोनो ओ जोङो ओ थांनो थाखाय रां गैयाब्लाबो जोङो मबेल नानो नायनानै थानो हायो ओ बिदिनो जोङो गोजोननायखौ दावबायनानै गोजोननायखौ जों खाथि खालाफोरावबो गोबां लानो हायो आरो नोंथां जेरै जोङो जोंनि नखरनि नखरनि ओ माने ननि बायह्याराव ओंखारलाङोब्ला लोगोफोरजों ओंखारलाङोब्लानो जों माने ससे लामा ओ बेरायनो मोनोब्ला एबा दावबायनो मोनोब्लानो जोङो गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनो आरो नोंथां ओ औ बिदिनो जोंना खाथि खालायावनो गोबां दावबायग्रा एबा बेरायग्रा जायगा दङ जेरै जोंना बगामाथि जोङो बिथिं सुखि हाजो आरो जोंना बिदिनो ओ गोबां ओ माने दारागाव बिदिबायदि बेफोरबायदि माने गोबां मैना फुख्रि माने बिदिनो खाथि खालानो माने गोबां जायगाफोर दङ आरो जोंना नों थां ओ‌ औ बिनि खायनो जोंना खाथि खालायावनो माने गोबां बेरायनो मोन बेरायनो हायो दावबायदिंनो हायो दावदिङोब्ला आरो बेफोरबायदि लोगोफोरजों एबा बिदि नखर नखरनि फेमिलिजों दावबायनायनि अनगायैबो जोंना ओ स्कुल कलेजफोरनिफ्रायनो सारमोनजोंबो आरो लोगोफोरजोंबो गोबां ओ दावबायदिंनो मोनो ओ माने ओ दावबायदिंनो थांनायावहाय जोंना बेफोरबायदिनो ओ प्रजेक्टफोरनि थाखायबो माने गोबां दावबायदिं थांनाय जायो बेफोरबायदि ओ गोसोनि गोजोननायखौबो जोङो लानो हायो आरो जोंना बेफोर फारसेथिं प्रजेक्टनि खामानियाबो जायो बिदिबायदि बेबायदिनो जों माने दावबायदिङोब्ला ओ गोबां गोजोननाय मोननो हायो जेरै बिसना जोङो ओ दावबायदिंनाय होननानै होनोब्लाथ' आङो एसेबां जायगा दावबायदिंनो मोनाखै ओ जेरैहाय ओ ओ सुखि हाजो सेरावल'सो माने आङो दावबायनो थांनो मोनदोंमोन आरो नोंथां ओ बे सुकि हाजो सेराव माने ओ मा मा सावगारि एबा मा मा नुथाय नुनो मोनदों बेखौ नोंथांनि सिगाङावहाय‌ एसे जे ओ फोरमायनानै होनोसै औ जेरैहाय जोंना ओ बेव बेहाय आं मोनहैनानै माने गाव आंनि गोसोखौहाय माने गोबां गोजोननाय मोनदोंमोन। जेरै बेवहाय ओ माने
औ
हाजोनि सेर सेर दैमा बोहैनाय दंङ आरो बिदिनो बिफां लाइफां दंङ आरो बिदिनो जोंना गोबां ओ मानसिफोरखौ माने जोंङो ओ
नंगौ
माने बिसोरजों रायज्लायनानै एबा बि बिनि गाननाय द्रेसफोरखौ जोङो लांहोनानै
औ नोंगौ
मोनदों आरो नोंथां जे ओरैबायदि गोजोननाय मोनदो ओ जे जों बे बेफोर जायगायाव माने ओ न'आव थाबाय थायोब्ला बेफोर जायगाखौ नुहैनाय नङामोन बिदिनो ना केजाव फरायनो थांनायावसो माने बे जायगाखौ ओ नुहैनो हादों फोर‌ जोङो ओ माने खुुलुमनानै बिदिनो गावनि गोसोनि हास्थायनाय लुबैनायखौ खुलुमनानै बिख'नाय लानो हायो ओ बिदिनो आरो जोंहा गोबां बोग्रि दा आरो बिदिनो
औ। औ औ। नोंगौ।
गोबां माने ओ बिदिनो ओ एबा बिदिनो ओ सुबुंफोराहाय लोगोफोरजोंल' नङा ओ गोबां बि बिनो न'खरनि फेमिलिफोरजोंबो गोबां बेरायनो फैयो आरो बिनि अनगायैबो जेरैहाय ओ गामिनि रायजो रायजोफोर जेरैहाय ओ हिनजाव महि सिख्लाफोरनि ओ बेफोरबायदिफ्राबो माने गोबां बिनो जमा जमा लो गो लालायनानै जोंङो बेयावहाय दावनाय फैनायखौ नुदों आरो नोंथां। औ। बिदिनो माने ओ बेवहाय दावबायना फैनानै माने ओ खोन्थाफैनो हादोंखि न'खरनि सुबुंफोरनो सोंनायावहाय ओ माने गियान मोनबोनो हादों मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव
औ नोंगौ।
बेहाय दा ओ न'आव फैनाय ओ जोङो ओ बिदिनो बेयनो मान खोथा फैफिननो हानाय मामोन ओ बेफोर माने जोंङो ओ मोनथि ना फैनानै गुबुन सासे मानसि माने खोन्था फैनायावनो माने जोंनि रों
औ औ रोंगौथि आरो जोंनि औ।
बे नङाबा बेखायनो औ जेसां हायो एसेबां माने सम मोनोब्ला बेरायनां गौ आरो माने ओ बेरायनायखौबो जों जानला मोनला गाज्रि गाज्रि खामानियाव बेरायब्ला जाया माने जों मोजां खामानि बा गियान मोननाय खामानियाव जोंङो बेरायनांगोन औ अब्ला
नंगौ नोंथां, औ। औ औ।
मोनबोगोन बिदिब्ला ओ नोंथांआ
औ जागोन नोंथां।
औ।
औ नोंथा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदि दावबायनाय होनोब्लाथ' दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा माने गोबां माने गुवारैनो फोरमायलांखाबाय आरो नोंथां, औ बेबायदिनो जोंहा औ दावबायनाय होनोब्लाथाय जोंहा माने बेबायदिनो जोंङो गुबुन जायगायाव बेरायनो थांनो होनोब्लाथाय माने जोंनि गोसोफोरा जोबोरैनो उसुखुथु उसु खुथु जायो आरो नोंथां, औ। खोनादों ना, नोंथांङा? हेल' नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने गोसोफोरा औ गोबां माने उसुखुथु उसुखुथु जायो जोङो माला मोनहै होगोन बेबायदि जायो आरो जोंनि गोसोफोरा औ औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोंहा माने गोबां उसुखुथु जोंङो माने मालाहा मोनहगोन माला थांनानै जोंहा माने बेबायदि जों फट' सेप खां हैनो हागोन मान जोंनि गोसोआव बे बेफोरबायदि जाखायो आरो नोंथांजों दावबायनो थांनो होनोब्ला औ बेबायदिनो माने दानि सुबुंफोरा माने रांखावरिनि आंखाल गैला नालाय बेबायदिनो माने गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायनो थांङो। औ बेबायदिनो माने आरोबाव जोंहा माने औ बेरायनो थांनायाव जोंहा बेबायदिनो औ सोरबाहा माने सानसेनो बेरायनानै फैफिननाय बिदिबो दंङ ओमफ्राय आरो सोरबा माने साननै सानथाम थाना बेरायनाय बेफोरबायदिबो दंङ। बेबायदिनो जोंहा माने औ जाय रांखावरिनि आंखाल गैला नालाय जोंङो बेबायदिनो ट्रे गुबुन गोजान गोजान जायगाफोराव थांङोब्ला माने बेबायदिनो ट्रेनफोरजों जों थांनायखौ बारा नुनो मोनला औ जोंङो बांसि बिदिनैनो माने फ्लाइटफोरजोंसो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ गोदोहायथ' जोंहा माने बेबायदिनो जोङो गोजान-गोजान जायगाफोराव बेरायनो थाङोब्लाबो जोङो माने बे फ्लाइटफोरजों थांनायखौ एसे खम नुयोमोन आरो नोंथां औ नाथाय दाथ' जोंना रां खावरिनि आंखाल गैला नालाय माने बेनिखायनो जोङो माने बांसिन फिननानै सुबुंफोरखौ माने गोजान-गोजान जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला जों माने फ्लाइटफोरजों थांनायखौसो नुनो मोनो आरो नोंथां औ जोंनि जोंनि सुबुंफोरा दाहाय बांसिन माने
औ
बेफोरबायदिनो दुबाइ बेफोरबायदि थाइलेण्ड बेबायदि गवा बेफोरबायदि जायगायावसो बांसिन बेरायनो थांग्रा जाबाय आरो नोंथां औ मानोना माने बिसोरनि माने जायगाफोरा जोबोद समायना रमायना औ माने औ बिसोरनि हारिमुवा आलादा बिसोरनि हारिमुखौ नुनो मोनो औ जोंहा माने बिसोरनि माने ड्रेसफोरखौ जोंहा गाननानै फट' सेबखांनो हायो बेफोरनि थाखायनो माने मानसि फोरा माने गोबां माने बेरायनो थांग्रा जाबाय आरो नोंथां औ माने बिसोर औ बेबायदिनो माने जोबोद माने बिसोरनि थाइलेण्डनि माने ओ नु नुथायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय औ बेबायदिनो जोङो गुबुन जायगानि माने बेफोरबायदि समायना नुथायफोरखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोफोरा मा जोबोर खुसि जाखाङो आरो नोंथां
औ नोंगौ
औ बेबायदिनो जों औ बेबायदिनो माने जोङो औ माने जोङो बेरायनांगौबो आरो नोंथां औ बेरायालासेनोबो जों थानो नाङा माने बेरायोब्ला जोङो गोबां सोलोंथाइबो मोननो हायो आरो नोंथां औ जोङो माने न' सिङावनो थानाय न' सिङावनो थायो थाबाय थायोब्लाथ' जोङो मानि जेबो गियानबो मोननो हाया औ जेबो बा बाथ्रा मिथिनो हाया जोङो माने बेफोर बायदिनो बाहेर राव ओंखारलाङोब्लासो दावबायनो थाङोब्लासो जों माने बाहेरनि बाथ्रा गुबुन जायगानि बारहावा बेफोरखौ जों मि
औ मोनथियो औ नंगौ नोंथां औ
औ जोङो माने बेबायदिनो बाहेराव ओंखारग्रा सुबुङासो बांसिन माने दानि जुगाव सोलो औ सोलो गोनां सैथान होननानै जों मिथिनो हायो आरो औ-औ बेबायदिनो माने बेरायनो थांनांगौ औ बेरायनो था थाङोब्ला माने गोसोनि दुखु दाहाफोराबो खारो होननानै जों मिथिगौ औ बेबायदिनो जोंहा ओ गुवाहाटिफोरावबो जोंहा गोबां माने बेफोरबायदिनो पार्कफोर दं बेरायग्रा जेरै मिउजियाम औ बेबायदिनो मन्दिरफोर माने बेफोरावबो जों थांनानै गोबां माने बाथ्रा मिथिनो हायो औ गोबां माने जोङो बेबायदिनो मन्दिरफोराव थांनानैबो जों गोबां औ माने बोर बिनानैबो लानो हायो आरो नोंथां औ बेबायदि
जोंना दोननायनि समाबो जानानै फैबायमोन ओ दोनथ'लायनोसै बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय औ।
बो गोजोननाय थाबाय।